ओ नोंथांङा
औ खोनादों नोंथां।
औ।
दे बिद
दायो जों सावरायगोन
औ न'खरनि सायाव एसे सावरायनि नोंथां
औ दे
औ नोंथाङा न'खरनि सायाव मा मिथिगौ एसे फोरमायलाय
न'खरनि सायाव माने
औ न'खर न'खर बुंबा जेनेबा जोङो न'खर खुंनायाव माबायदि जोङो ओ न'खर गंसेखौ जों खुंलांनो हायो बेनि सायाव एसे बुंलांनाय नोंथां
औ ओ न'खर खुंनोथ' जोङो माने सिगाङावहाय न'खरनै सायावहाय माने न'खराव गोरोबलायनाय फैग्रो फैग्रोनांगोन माने बिदा फंबाय बिमा बिफाजों मोजाङै गोरोबलायनाय फैग्र हिनांगोन बेनि उनावहाय न'खर खुंनो थाखाय माने जोंनावहाय माने ओ मावनाय दांनाय आरो
रां बिदि खामायनायबो थानांगोन माने जों आथिं जों जोंनि आइथिङाव गसंनाय जानांगोन माने मोनसे न'खरखौ खुंनो थाखाय आरो ना माने नांगौफोरा जेन'बा जोङो जोंनि नांगौफोरखौ सुफुंनो हानाय बिदि जानांगोन आरोना आरो मोनसे मोजां न खर जानोबा माने अनसायलायनाया थानांगोन गोरोबलायनाया थानांगोन बेनो मेन आरोना ओरैनोथ' थाखा फैसा थाब्लाबो अनलायनाय गैयाबा माने गोरोबज्लायनाय गैयाबा न'खरा मोजाङै सोलिया बेनो गोरोबज्लायनाया मेन आरोना
नंगौ नोंथां
ओ न'खर खुंलांनो थाखायथ' न'खर खुंलांनो थाखायथ' ओ थाखा फैसानिबो गोनांथि जायो आरो
नंगौ नों थां बे थाखा फैसाखौ जोङो गोबां न'खरफोर न'खरफोरावनो जोङो बायदि रोखोमनि जोङो ओ ना अ हाखरफोर जोङो हाखरफोराव जोङो ना फिसिनानैबो जोङो बेखौ जों फानहरनो हायो लोगोसे जोंङो अमा फिसिनानै आरो मोसौ मोसौ फिसिनानैबो जों बे औ रां खामायना हायो आरो लोगोसे जोंङो बोरमा आरो बेनिबा दाउ बायदिफोरखौ जोंङो फिसिनानैबो जोंङो बे खौ ओ बाजारफोराव फानहरनो हायो आरो बे मोननाय रांजों जोंङो नआव नांनाय ओ जेनेबा सुंख्रि ओ बानलु औ बे बेफोरखौ जों लाबोनो हायो आरो नआव जोंनो गाननाय जोमनाय नांगौ जायो‌। बेफोरखौबो जोंङो बैफोरनिफ्रायनो जोंङो ओ बैफोर फैसाजोंनो जोंङो बायनानै लानो हायो नोंथां।
औ नोंगौ माने आं दा समावहाय माने गोबां हानद्रेदावहाय ओइथि बिदि पारसेन्टखौनो बिदि नुयोखि माने हौवाफोरनि सायावहाय जानाय माने ओ न मा होननांगौ जाखो हौवा मानसिनि सायाव माने सोनारनानै थानाय आरोना आं सानो हिनजावफ्राबो मोजाङै माने नखरखौ सालायाय सालायनो हायो माने दाउ अमा लानायनि गेजेरजों माने न'नि नांगौफोरखौहाय माने ओ हौवाफोरखौ हेल्प खालामनो हायो ओ ओ जेनबा नांगौ स समावहाय संख्रि बानलु बेफोरखौहाय जे सानसेनि थाखाय नांगौ जानो थाखाय नांगौ बेफोरावहाय माने एसेबाबो ओ मदद होनो हायो आरो। ना हिनजावफ्राबो आं बेखौ स सानो माने नआव थानानै माने ओरैनो थायालासे माने माबा मोनसे जेनबा बिदिनो दाउ अमा फिसिनानै माबा मोनसे खामानि मावनानै माने नखरखौ फोथांनानै लाखि हायो आरोना
नंगौ नोंथां थारैनो। जोङो हौवा मानसिफोरखौ गोबाङैनो जोङो फालांगि मावनाय एबा जोंङो आबाद मावनानै जोङो नखर खुंनायखौ नुनो मोनो। आरो हिनजाव नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो हिनजाव फोरखौबो बेबायदिनो न'फोराव जोङो बैफोरो ओ दाउ अमा बायदिफोरखौ फिसिनानै जोङो ओ न'खर सालायना न'खरखौ मोजाङै सालायलांनो हानायाव मदद ओ खालामो होननानै नै सानो नों। नोंथां
गोबाङानो जिफोर दानो रोङो। बर‌' हिन्जावफ्राथ जि दानो रोङो जि खुन्दुं लुनानै ओ जि दानानै जि सादोर दखना आरो ओ उलनि सादोर। बेफोरखौ दानानैहाय फाननो हायो आरो सिमा दानानै फाननो हायो आरो बेल नङा हिनजावफ्राथ' ओरैनो नआव माब्लाबा ओरैनो थानो माब्लाबा ओ टाइम फ्रि टाइमावहाय जेनबा आखाइनि हाबाफोरबो माबानो हायो बानायनो हायो आखाइनि हाबाफोरनि जेनबा उलनि ओ उलनि माफ्लार बानायनाय ओ बिबार बानायनाय माबा माबि बानायनो हायो। बिदि खालामनो हायो आरोना औ ओरैनो। थायालासे माने न'खरखौ नाजायो माने ओ जौगाहोनो हायो आरोना खौसेयै नाजायोबा।
औ नोंथाङा आं फंसे बाथ्रा सोंनो सानदों? नोंथांनि नोंथां नि जायगायाव एबा गामि एबा ओनसोलफोराव जोङो जुमाय बानायनायखौ नुनो मोनोना नोंथाङा?
औ जुमाय बानायनायखौ नुनो मोनो दङ।
औ नोंथाङा जोमै जोमायखौ माबायदि बानायो एसे फोरमायनो हागोन ना?
जुमाय बानायनाय खौथ' आं माने आं नुवाखै दासिमाव। माने आं मोनथियो माने बेयाव जोमाइ फानो बे न'खराव जोमाइ फानो ओमफ्राय ओ साइटजों मिथियो आरो जोमाइ लांफैनायखौ आं नुयो खिथु बबेजों बानायो बेखौ खौ आं नुवाखै आरोना माने माबायदि बानायो बिनि सोमोन्दै माने आं मोजाङै मिथिया आरोना
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा आं ओ जोंनि जायगायावनो बेबायदि नुनाय आरो ओ बेबायदि खोनानाय बेखौ फंनैसो अ फोरमायनो सानदों नोंथां निसिम अ जोङो जोमाय बानायनो थाखाय गिबियावनो ओ जोङो माइरं नांगौ बै माइरंखौ जोङो गिबियावनो जेरै ओंखाम सङो बेबायदिनो जोङो संना लाग्रोनांगौ बे संखांनायनि उनाव जों बेखौ ओ साननै एबा सा-साननै जोङो ओ माबा याव माहोनो प्लसतिकाव जोङो आरामसे बेखो अ
अ बै संखानाय ओंखामखौ
औ सोंखानाय ओं
औ बे माबायदि ओंखाम जागोन माने गोरा जागोन ना गुरै जागोन बे संखानाय ओंखामा
संखांनाय ओंखाम माने जों जों जाग्रा बायदिनो आरो बेखौ जोङो बायनानै बो मोनो बै माइरंखौ औ बायनानै बोमोनो बेखौ जोङो प्लास्टिकआव दोनो दिहुननानै खान्थानि खान्थायाव जुदि अ सङोबा खान्थानि बेजों बेखौ दिहुननानै दोनो प्लास्टिकआव बे दोननायनि उनाव साननैनि उनाव जोङो बेवहाय बायमान दै सारस्रिनानै होयो जों दै सारस्रिना होयो आरो जोङो बाखारखौबो जोङो फोननानै दोननो नुनो मोनो नोंथां ओम आरो बुङोबा नोंथां जोंनिया बेखौ जोङो ओ मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बिबार एबा जों खान्थाल बिलाइ आरो बायदिसिनानि ओमफ्राय जों बेखौ आ आरो माइरं ओ माइरंखौ जोङो देनानै बे खौ बानायनायखौ नुनो मोनो आं आरो औ औ देनानै जोङो बेखौ लारु बानायो लारु बानायनानै बेखौ जों फोराननानै दोनो साननै सानथाम बेनि उनाव बेयो जोंनिया उम बे बेखौ जोङो जेनेबा दै सारस्रिना दोनबाय बे दै सारस्रिनायनि उनाव जोंनिया बेवहाय ओ रोसि जायो।
औ
औ जौ रोसि बुङो बेखौ। बे रोसि जान दे जोङो बेवहाय प्लास्टिकआवथ' थाला बेनिखायनो जोङो बेखौ खान्थायाव सोनानै दो-दोनो नोंथां।
औ
खान्थायाव सोना दोननायनि उनाव बेवहाय जोंनिया दैखौ एसे बारा होबावो जों बेवहाय। बे होनायनि उनाव जोङो बेनिफ्राय जोङो ओ जौ ओ जौ रोसि एबा जों बेखौ जोमाय होननानैबो बुङो। बेखौ जोङो लोङो अ बे बैसागो बोथोर बायदिसिना बोथोरफोराव एबा जोङो सरासनस्रा जों गामि ओनसोलावबो लोंनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ बेखौथ' बेसे गोबाव दोननो बोसोरनै बोसोरसे बोसोरनै दोननो हायो ना?
नोंथा ओ बेखौ जोंनिया ओरैनो गामि ओनसोलाव जि जोङो सेरेब सावनानै आ सावो बेखौ जोङो ओ ओ गोबां सम लाखिया जों बेखौ ओ स्नि सानसोनि एबा बा द' सानसोनि गेजेरावनो जों बेखौ सावनायखौ नुनो मोनो नोंथां। आरो नोंथाङा बुंनाय बाय बिदिनो जोङो बोसोरसे एबा बोसोरनै बेबायदिबो लाखियो जोङो माइब्रा माइ ना माइब्रा माइखौबो जोङो बे औ बे ओंखाम संनानै बेबायदि दानि बुंनाय रखमनो जोंङो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो बेखौ जेसांनो गोबावै जोंङो दो दोनो एसेबांनो बैनि जोंनिया जि रोसि बे रोसि जि जायखौ जायखौ जों लोंगोन ओ बेयो माने गोदै जायो लोगोसे बेयो जोंनिया बुङोबाथाय लोंबाथाय बेयो फेयो आरो नोंथां
औ ओमफ्राय आङो खोनानो मोनदों जुदि नोङो बै माइब्रानि माबाखौ बानायोबा जौखौ बानायोबा माने नों माबायदि मानसिया माबायदि माने नोङो जुदि ओ खाब्रां खाथां माने एसे खरा मानसि जाया जायोबा माने जौआ बिदिनो ओंखारहैयो खरा जाहैयो
औ बेखौ फोथायनो थांङो बेखौ बेसेस सैथो बेखौ जोंबो ओ एफा मिथिया नों औ नों
ओरैनोथ' माइब्रानि जौआथ' गोदैयानो जायो।
औ नंगौ बेखौ जोंङो गोबां खम बानायनाय नुनो मोनो जों बेखौ। औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां औ नंगौ नोंथां गोजोननाय थाबाय नो
गोजोन्थों